मा ए होमबा जों दान्दिसे बर'नि जि गोदोनिफ्राय जि फालिबोनाय बैसागु
औ
बिनि सायाव दान्दिसे सावरायनाय नङा होमबा?
औ जागोन आदा सरि
होमबा बैसागुनि सेयाव बे समाव नोंखौनो फंनैसो फोरमायग्रोनो थाखाय बे समाव खावलायहरबाय
उम उम जागोन आदा उम बुंनो थाङोब्ला आदा बैसागु बोथोरा जोंनि गोदो गोदाय आजै आजौ आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोबाय थानायमोननि जोंनि बर' हारिनि मोनसे रंजालि फोरबो नङा होमबा आदा
औ।
औ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं आरो
ओं
आथिखालाव दासिमबो फालि फालिबोगासिनो जोङो बेखौ नङा होमबा आदा बुंनो थाङोब्ला बैसागु बोथोरा मोननै रोखोमनि फालिनाय जायो नङा आदा मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो
औ।
बुंनो थाङोब्ला मोसौ
बा मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव औ फालिनाय‌ जायो नङा होमबा
बेनिफ्राय बै माबा मानसि बैसागु खौ जोङो बैसाग दाननि सेथि सानाव फालिनो हायो मोसौ बैसागो बुङोब्ला जोङो मोसौ बैसागुखौ माबोरै फालियो होनबा आरो
ओं
सिखारनानै जोङो दुगैस्रां जोबस्रां मोसौखौ बे समाव औ। माबा ओंखामदोनि हांगार थाव गुबै बेजों जोङो मोसौफोरखौ फाख्रा फाख्रि दागो होनानै जोङो दैमा फारसे थुखैनो लाङो बेनि उनाव बिनि उनाव जेनेबा दिग्लिथि लावथि दङ जोंनाव गोदोनि मोनसे नङा होमबा आदा बिदि जोङो बुज्राव बुज्राव लाङो बिनि अनगायैबो लाव फान्थाव जोङो बेखौ गल गल हानानै
मोसौफोरखौ बै गुबै जोङो दैमा एबा बिलोसिम थुखैनो लांनाय जायो नङा होमबा औ औ हैयै हैयै लाङो आरो जों नङा होमबा बेजोंनो होनानै लाङो जोङो खुबै खुबै
औ औ
मेथाइ खनै खनै ओं
औ बिदि होननाय जोंनाव मोनसे फोथायनाय दं बिदि खालामोब्ला मोसौखौ मैसोफोरनाव बेराम आजार जानो हाया होननानै खोनादों
ओं ओं
औ बिदिनो गान खनै खनै दैमा बिलोसिम लाङो आरो बेनिफ्राय अखानायै मानसि बैसागु जाहैबाय आदा मानसि बैसागुआव जोङो सोरांग्रो मोना दुग गै लोबै जोंनि आफा इसोर अबंलावरिखौ थानसालियाव जों आर'जगाबो
औ
ओमफ्राय बिनि ओं बिनिफ्राय जोङो गेदेरखौ जोङो सनमान लायो खुलुमो बेनिफ्राय गेदेरफोरा जोंखौ स्रिबाद होयो बिसिनो जोङो बैसागु फोरबोआव ज'ज' गामि गामि सेंग्राफ्रा सेंग्रा सेंग्रा आलदा सिख्लाफोर आलदा बोराय बुरि आलदा ज' बैसागुबो रंजालायो नङा हमबा दा
ओं ओं
औ बेनिखायनो बैसागु फोरबोखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसाग जोबजासिमहालागै फालिनायखौ नुनो मोनोमोन। दान मोनफ्राम मोनसेहलागै आथिखालाव दा जोङो स्नि सानसिमहालागै बांसिन फालिनायखौ नुनो मोनो जायगा लायै जायगा बैसागु बोथोरनि फालिनाया एसे एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो दा। गोदोनिफ्राय आथिखालनिखौ नायोब्ला नङा होमबा आदा? औ बैसागु बोथोराव जोङो बिदिनो बोराय बुरि ज' सेंग्रा सिख्ला रंजा बाजा न' ख्रब मागिना मोननायफोरखौ जोङो लावखार ओंखामबो जायो। नङाहोमबा आदा औ। बेबादिनो जों बैसागुफोरखौ रंजा बाजा हगारो आरो आदा। आदायाथ औ आदायाव बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै बुंनोसो मिथि ओ फोरमायनो हागोन आदा?
ओरैनो बैसागु होननानै बुङोब्लाथ जों बर' हारिनि देरसिन फोरबो होनना बुङो नङा होमबा? आरो बेनिखायनो जोङो देरसिन फोरबो होननानै बुंनाय जायो जिहेथु बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो आबादनि सायाव ओ सोनारनानै रायजो जाग्रा एबा आबाद गाहाय हादो हारि होननानैबो बुंनो हायो। बर'फोरखौ दा बेखायनो ओ बैसागुखौ हयथ माहारियारि फोरबो हिसाबै जोङो आजावनानै लादों आरो आजावनायनि गुबुन मोनसे जाहोना बेबो जानो हागौ जे बर'फो रा जिहेथु मिथिंगानि बिखायाव रायजो जायो आरो मिथिंङानि बि खायाव रायजो जानाय बर' हारिया आरो बै समाव मिथिंगाया बैसागु बोथोराव जिबायदि देलायस्रि महर लायो बिफां लाइफाङा बिलाइ गोदो ओ गोरलै खिलियो बिफां लाइफां बिफाङा बिबार बारो गोबां थासारियानो सोलाय
औ आरो
बे मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय बर'नि बियो देरसिन हयथ बिनिखायनो फोरबो होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला ओ बर'फ्रा आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै बै बोथोरसिम गासिबो आबादानो फोथाराव थाहैयो जेबो
औ
आरो बेखायनो बै सानखौ बै बैसागुखौ जोङो मास मोनसेम फालिहोनायनि गुबै जा बेबो जानो हागौ जे बै समाव बोथोरा उदां बोथोर जायो आरो उदां बोथोर जानाय लोगो लोगो ओ बारियाव खामानि थाया फोथाराव खामानि थाया दा बेखायनो बै बे गासिबो थासारिखौ नायनानै बियो बैसागुआव बर'फोरनि माहारियारि फोरबो बियो मोनसे जोबोद रोखा आरो बैसागुखौ जोङो आमाय थुख्लबो होननानै बुंनाय जायो। मानोना बिखानि खावसेयानो ओ एक्सेप्टेबोल माने बरायो आरो जों बेखौ औ बे बैसागुखौ बेखायनो ओ नों जायखिनि फंबाया बाथ्राखौ बुंलांबाय जे मोसौखौ जिबायादि थासारिआव जोङो लांनानै‌ थुखै हैयो बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा बेबायदिनो जोंनिआ बे एखेयानो ओ बे थासारिआ गासिबो एखे दा बेजों लोगोसे जोङो जि बैसागुनि बेआव मोनसे बाथ्रा थालांबावदों जों गोखा गोखै जानाय जोङो जि समाव संक्रान्ति संक्रान्ति जायो मोसौ थुखैखांनानै ओ जोङो फिथा सौराय जाबाय ए फिथा एनथाब जाबाय लारु सिथाव जों जाबाय जिखिनि बानायो जोङो बेखौ जाखांनानै ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बयबो जोङो गथ' गथाइ माने एक्स' आतथा बिदनि जोङो गोखा गोखै जानो थाखाय जों नागिरो बे खाथिआव हाग्रा जुदि रिजार्भफोर थायोबा जों बेआव थाङो आरो गामिफ्रावनो फ्राय बिदिबो गायनानै लानाय जायो आथिखालाव आरो हाजो खाथिआव जु जुदि दङोब्ला जों बेयाव नागिरहैयो आरो सरासनस्रायै बर'फ्रा नोङो मिथिंगानि बिखायाव रायजो जानाय हिसाबै जोङो हाग्रा बंग्रा हाजोनि खाथिआवसो जाखायो रायजोखौ
औ
दा बेबादि हिसाबै एक्स' आतथा बिदनि जि ओ‌ बिफां लाइफांफोर बिफांथ' नङा लाइफांफोरनि जि मैगंफोर बेखौ जोङो हानाय सिबां जों एकस' आतथाखौ बुथुममो नाथाय आथिखालनि थासारि जों एक्स' आतथा जिखिनि रोखोमनि बिफां लाइफांफोर बा मैगं थाइगंफोर बेखौ जों मोनजोबनाय जाला अब्लाबो जों बिनि मुंआवनो जायो ओ बेजों लोगोसे हयथ' थ' जोंनिआव मोनसे फोथायनाय दङ जे नैबे बैसागु समाव जों गोखा गोखै जुदि जानो हायोब्ला
उम हो
होमबा मा बोसोरसेआव जिखिनि जों आबाद मावो आर बे आबाद मावनायाव जोङो जिहेथु एम्फौ एनलाजों दावहा नांनांगौ जायो जिबौ जिबाथनिफ्राय जागायनानै दा बै मालाबा आबाद मावफुनाय समाव जोंखौ माखासे एम्फौफ्रा मालाबा अरो मालाबा बायदोसिना जाथाय जों जालांनो नागिरो दा बेखायनो बै गोखा गोखैखौ जों जुदि जायोब्ला होमबा बोसोरसेसिम जोंनिआव एमफौ एम्फौ एनलाफोरनि जि जोनाय जि अरनाय बेफोरनिफ्राय जों रोखा मोनो होननानै फोथायनाय जायो बे मोनसे थासारि ओ बिनिफ्राय फैयै फैयै फैनानै जोङो ओ जे सेथि सानखौ जोङो जाय जिखि धोरोमाव थाया मानो जोङो इसोरखौ सिबियो जर'खा खाय जोङो हिन्दुफोरखौ होन्नानै बुंनांगोन जोङो बाथौफ्रा थानसालिआव हाबो बाथौ सिबिआरि बिथां बिथांमोना जोङो ओ ब्रह्म समाजारि बा ब्रह्म सिबिआरि बिथांमोना मन्दिराव थाङो सतसंगिफ्राबो बिदिनो थाङो गुबुन गुबुनफ्राबो गासिबो बिदिनो थाङो आरो इसोरनि मुङाव ओइदिंखालि सानखौ फ्राय बारहोहरनाय जायो आमफ्राय मोनसेआ जाहैबाय आमफ्राय ओइदिखालि साननिफ्राय ओइखालि सानावनो जों बे मन्दिरफ्रावनो जोङो थानसालिफ्रावनो जोङो गेदेरफोरखौ मान होयो गेदेरफ्रा उन्दैफोरनो अननाय बिलाइायो बेबादि मोनसे थासारि जायो आरो नङा होमबा जोंनि गेजेराव ओ बे मोनसे जाबाय आमफ्राय बिनिफ्राय अखानायै दुइ थारिकाव एबा नैथि सानाव ओ मोसानायफ्रा जागायो बिनिफ्राय खायफाफोर न रायजो जादों माखासे जरा जुलि गोदानफ्रा बै गावबा गाव बिमा बिफाफोरनाव थांनानै मान लायहैनाय माने बेबायादि थासारियो फैयो आरो जोंनियाव। बे मोनसे जाबाय आरो। बेनिफ्राय जों बैसागु बोथोरखौ जोङो उन्दैफ्रा उन्दैफोरजों ज' सेंग्रा सिख्लाफ्रा सेंग्रा सिख्लाफोरजों बोराय बुरिफ्रा बोराय बुरैफोर बिदि रंजानायखौ नुयो आरो किसुमान ओनसोलफ्राव गामि जों ओैबायदि मोन नुयो गामि दसेनो बोराय बुरि ज' ज' सेंग्रा सिख्ला ज' ज' गथ' गथाय ज' ज' बिदिबो नुयो आरो जोङो।
औ
दा बिनिफ्राय जोंनि गेजेराव मोनसे थासारिया फैयोमोन बैसागु मोसानाया देमसि आथिखालाव नाथाय देमसि मोसा मोसानायखौ नुबांला आरो बे देमसि मोसानायनि माखासे मेथाइखौ जंखायलायनाय गोजाम मोनला गासिबो आरो बैसागुआव बेसे खिबि जोंनि देमसिनि गेजेरजों बर' हारिनि बै समनि जे रायजो जानायनि थासारि बेखौ जों एसे मोनदांनो हायो मेथाइनि गेजेरजों आरो बै देमसि मोसानाय बैसागुनि आबुं ओंथिखौनो फोरमायनो नागिरोमोन बर' हारिनि रायजो जानाय थासारिखौबो ना आथिखाल आथिखालाव बे देमसि मोसानाय जि जरा मोसालायनाय बेखौ जों मोननो नागिरला। बे गुबुन मोनसे ट्रेना जोंनि गेजेराव फैबाय सरासनस्रायै जों दायो ज' ज' खाम सिफुं जथा बेफोरखौ लानानै जोङो ज' ज' बैसागु रंजानाय नुयो आरो। बायदिसिना एक्टिंफोरनि गेजेरजों बायदिसिना महर मोखांफोरखौ साजायनायनि गेजेरजों बेबायदि जों नुनो मोनोसै आरो आथिखालाव बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ रंजायो गामि लानानै गामि नों हप्तासे गाहामसिन लाङो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो नों जायखौ बुंदोंमोन दहाय जे बैसागु मागिनानै मोननायखौ जिखिनि एफा एनै खेन्दा रां बेखौ जों ज' खालामलायनानै जोङो लावखार ओंखाम जानानै जोङो बेयाव स्रा बैसागु बिदाय होयो आरो।
नोंगौ आदा
दा आथिखालनि थासारियाव बिनि उनावबो आरो जोङो बैसाङाव लाबोनाय एबा जौस्राङाव लाबोनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जौस्राङाव लाबोनायनि एजेन्डा जि बे माहारियारि आफादफोरनि बे गुबुन गुबुन बै समनि दैदेनगिरिफोरनि जि मोनसे सानस्रिमोन बियो जोबोद गुवार होनबा जोङो बे समाव जि बैसागुखौ लानानै जि सावरायनाय बेखौ एसेयावनो दोन थसै नङा होनोमबा?
जागोन आदा जागोन आदा आदा सरनायनि गोजोन्नाय थाबाय।